नोंथाङा ओ मा खालामदों नोंथाङालाय
ओ ओ अं ओ मोनसे नोंथांजों मोनसे खोथासो ओ सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथांजों।
सावरायाइ जागोन‌ दे नोंथां।
जोंनि ओ जोंनि टपिकआ जादों। आ जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावा आबहावाया ओ गोदोनिफ्राय लानानै माबायदि दानि जुगाव माबायदि गोदो माबायदि आब आबावा मोन दायो मा बायदि आबहावा जों सोलायदोंना सोलाय बेफोरखौ एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा
औ आबहावा आबहावा होनबा जों सोरगिदिं जेनेबा जोंनि सोरगिदिं सोलिनाय गासैखौबो ओ
औ औ औ
दानि जीं रुजुना नायीब्ला। गीदी ज जालायना। दा गोबां आयदानि जुग। गथ' गोबां माने खस्थ' बाहायलायनो नालाय गोदो।
औ औ औ।
बेफोरबायदि गारि मथर बाहायनाय गैयामोन।
औ औ।
सुबुं मोन मथ मिथिंगानि गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनानो मिथिंगानि। मांसनमा साखा औ। ओमफाय?
औ औ।
ओ गीदीनि जुगावथ'।
औ औ।
बेफीर बायदिजीं
औ नोंथाङा एसे टावर गोनां जायगायाव थानो हागोन नामा? एसे ओ मोजां खोना
नोंथां आं खोनादों ना?
औ औ दासो खोनाफैदों नोंनि रावखौ।
अ आं बुंदोंमोन माने गोदोनि आबहावायाहाय जेनेबा, बेफोरबायदि गारि मथर बाहायिनि थाखायनो गोबां साफामोन साखोन सिखोनमोन।
औ औ औ।
दानि जुगावथ'
गोबां सोलायबोबाय औ इन्डास्ट्रि गोबां इनडास्ट्रि थ्रि बाहायनो हमबाय औ। औ नोंथाङा दानि जुग गाव माने गोबां इन्डास्ट्रि बायदि बा बायदि बायदि जायगायावनो इन्डासट्रि बायदि बायदि कारखाना बायदि बायदि फसंथाननो हमबाय। जोंनि गुबुंले खालामो जेरैै ओ बेफोरनि उखुन्दैजों बेफोरनि मेसिनफोरजों ओंखारनाय उखुन्दै उखुन्दै आरो मेसिननि गाज्रि दै गाज्रि दै बेफोरो ओ गासिबो दैया जेरै दैमाखौ गारजि खालामहैयो हावा दैमा गुबै आ गाज्रि खालामहैयो बिनि लेथ्रा गुबुंले उखुन्दैजों ओंखारनाय मेसिननिफ्राय ओंखारनाय दैया दैमा दैसाखौ गुबुंले खालामहैयो आरो उम बेफोरबायदि मेसिन इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिरनिफ्राइ गिदिरनिफ्राय ओं ओंखारनाय उखुन्दै लेथ्रा उखुन्दै बेफोरो जोंनि बारहावा खौ आ गुबुंले खालामो आरो जोंनि दायो नाय आ फ्लास्टि प्लास टिक पेपसि कका कला बेफोरबायदिनि आ मिथाइ पे फ्रा जोंनि दैमा दैसा आ सोरगिदिं आबहावाफोरखौ आ गुबुंले खालामो आरो बेफोरबायदि बुस्थुआ सेवनो रोङि सेवनो रोङि आ दैमा दैसाफोरखौ जोबोद गाज्रि खालामो आ बेफोरनो आबहावाखौ जो बोद गाज्रि खालामो आरो दैमा दैसानिखौ आरो लोगोसे आ बारहावायाव थानाय जेरैबायदि सारनाय आ हा हानिफ्राय ओंखारनाय आ जेरै गोबां हा गिसि गानाय हा जावखानाय हा हाजो स्लाइदिं हाजो स्लाइदिं आरो हाजो हाला अर नांनाय हाजो हाला अर नांनाय अर सावनाय दंफां दाननाय बेफोर बायदिया माने गोबां आबहावा जोंनि आबहावाखौ गोबां गारजि खालामो बेफोरनो आ जोंनि आबहावाखौ गोबां खहा खालामो सुबुंनि ओ अनजिमाफोरखौ हां लानायाव आरो थांनानै थानायाव गोबां खहा खालामगोन आरो इयुनावबो बेफोरो गोबां मानसिनि जिउफोरा मानसिनि जिउ आरो जिब जुनारफोरनि जिउफोरखौ गोबां खहा खालामगोन आरो बेफोरो। नोंथाङा आ ओ बेफोरखौ होबथानायनि सायाव आ फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
औ आं मोनथिनायावथ' बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो जों गावनो सांग्रां जानांगोन जों सुबुं माहारिया सांग्रां जेनेबा सांग्रां जानानैहाय मुवा बेसादफोरखौहाय जेरैबायदि मुवाखौ जोङो बाहायोब्ला मिथिंगाया माबायदि जा गुबुंले जाग नोजोर बोनानैहाय जों सुबुं माहारियानो ओ एसे से सानै हनायै बायदि मुवाफोरखौ बाहायोब्ला जोङो
दासपिनाव गारनानै दोननांगोन आरो
औ जबा जालाय बायदिसिनाखौ जोङोहाय ज' दोननानैहाय सावनानैहाय मोनसे जायगायावनो सावनानैहाय होयोब्ला ओ सोंहाबनो हायो आरो ओ थिग बिदिनो
औ
गारि मथर गारि मथर बाहायनाय ओ थांलाय फैलायाव जों जेनेबा बांसिनानो ओ गारि मथर बाहायनाय जायो नालाय ससे ससे ससे जे लामाफोरावनो गारि मटर बाहायनायफोरखौ खम खालामोब्ला जों आबहावाखौहाय एसे ओ साखोनावहाय लाखिनो‌ हागोन‌ होननानै हाय आं सानो आरो। आरो ओ जेनेबा जोङो मिथिंगानिफ्राय हगारनायहाय गेसखौसो जों हां बोयो नालाय ओ जोङो ओ बिफां लायफां गायोब्ला ओ ओ जेनेबा बारहावायावहाय मोजां जागोन ओ ओ बेफोरबायदिखौ आं मोनो आरो।
जोंनि ओ जोंनि ओ ओ आबहाखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गोबां हागौ जेसेबां हागौ माने ओ बिफां लायफां गायनांगोन आरो बिफां गायनांगोन बे बेफोरखौ जोङो ओ दैमा दैसाफोरखौ साफा खालामनांगोन। जेरै दैमा दै सायाव ओ जानाय जानाय पेकेट जानाय पेकेट मेथाइ पेकेट लोंनाय पेबसि, कका कला, कका कला, सिफ्राइट बायदिफोरखौ जोङो दैमा दैसायाव ओ गारनो मोननाय नङा। ओ गारनायखौ होबथानांगोन जोङो। ओ आरो लोगोसे जोङो गोबां हागौ जेसेबां हागौ एसेबां बिफां गायनाय बिफां दाननायखौ खम खालामनांगोन आरो बिफां गायनायखौ ओ बांसिन खालामनांगोन। ओ लोगोसेनो ओ इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि ओ गाज्रि दै लेथ्रा बेफोरबायदिखौ जोङो पिलथार खालामनायनि गेजेरजों पिलथार खालामखांनायनि उनाव सो दैमा दैसायाव हगार हरनाय ओ बेफोरबायदिखौ जोङो ओ खालामनांगोन आरो लोगोसे ओ जोंनि जोंनि ओ बाहायनाय दायो बाहायनाय गारि मटर गोबां आजिखालिनि जुगाव गोबां गारि मटर गारि मटर गारि मटर गासि गोबांनावबो थासै बेफोर बादिखौ जोंङो एसे खम बाहायनांगोन आरो खम बाहायनांगोन। लोगोसेनो‌ ओ जोंनि ओ गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदि बायदिफोरखौ मबेल मबेल ओ ओ सेन्सफोरखौ मबेलफो फोरखौ थाब थाब सोलायनानै उखुन्दै गयि बायदि खालामनानै ओ लानो हायो। आरो लोगोसे जोङो ओ बेफोरबायदिनिफ्रायथ' इन्जिन बायदिफोरखौ बाहाया लासिनो इ भि इ भि गारि इ भि गारिफोरखौ जोङो ओ इउस खालामनो हायो। बि गारिया जादों कारेनजों ओ चार्ज चार्ज होनानै जोङो सालायनो हायो। बेनिफ्राय जोङो जेबो ओ एफेकसन ओ उखुन्दै मोननो हाया बेफोरखौ जोङो ओ बाहायनो हायो लोगोसे ओ बेफोरखौ जोङो सुबुं माहारियानो सांग्रां खालामनांगोन आरो।
औ।
औ नोंथाङा ओ बेफोरबायदिखौ जोङो गावसोरनो ओ मावनानै माबायदि साखोन सिखोन खालामनो हायो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ जेनेबा औ। आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनोब्ला जों ओ गाज्रि मुवा बेसादखौहाय
गावनो सांग्रां जानानै ओंखारनांगोन जेनेबा सा
औ औ गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा जानला मोनला गार-गारनो नाङा गोथै बेसादफोरखौहाय फबनानै ओ दोननाय ओ बेफोरखौहाय जोङो ओ गावनो माव नांगोन आ आबहावाखौ साखोन नुयोब्ला
बिफां गायनांगोन
ओरैनो गारनानै दोनोब्ला बिनि गेस सानोहाय ओंखारनानैहाय आबहावाखौ गुबुंले खालामगोन नालाय बेनिखायनो गेसाव गोथोन मुवाफोरखौ जोङो जेसे हागौ एसे साफा खालामनांगोन होननानै आं सानो आरो
औ औ औ जागोन नामा औ आरो ओ जोङो आबहावाखौ ओ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय ओ गोबां रोखोमनि गावनो आफ गावनो सा सांग्रां जानानै जानजि खाफ्रानानै जोङो ओ गावनि एरियानि सोरगिदिं जायगाफोर बो जोङो साफा साखोन सिखोन खालामनानै लानांगोन जेरै दखान गला सला माबा मोनसे सेन्टार बा जोब फोरावहाय जोङो ओ ओम गारनो थाखाय ओ बेफोरबायदि पेकेट मेथाइ जानाय बायदि बथल बा ओ गारनो थाखाय जोङो डासबिन मोनसे गिदिर जे ओ बानायनानै ओ जोङो जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनो हायो बेफोरबायदि गारनाय प्लास टिक बेफोरबायदि गारनाय प्लास्टिक मुवाफोरखौ जोङो ओ अर लगायनानै सावनानै फोजोबनानै जोङो आबहाबाखौ साखोन सिखोन खालामनो हायो आरो लोगोसे ओ लोगोसेयैनो जोङो गारि मथरफोरखौ खम बाहायनानै जोङो आबहावाखौ साखोन सिखोन खालामनानै लाखि लाखिनो हायो दे‌ नों ओ नोंथां नोंथाङा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम एसे फंनैसो आबहावानि सोमोन्दै खोन्थानानै होनायनि
जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो